हेल' नोंथां। हेलौ नोंथां औ गिबियावनो सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
आंबो नोंथांनो सानजौफुनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय। नोंथाङा दासान्दि ओरैनो दङना?
औ नोंथां ओरैनो दङ।
अ आङो नोंथांनाव माखासे बाथ्रा सोंनो सानदों।
औ नोंथां सोंनो हागोन।
नोंथाङा आइजो गोहो जायखौ उमेन इमपावारमेन्ट होननानै बुं बुंनाय जायो। बिनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? दे फोरमायनायसै नोंथां।
अ जोंहा आइजोफोरनि गोहोखौ बांहोनायखौ होनदों नामा नोंथां।
औ नोंथां।
आं बेबायाददिब्ला जोंहा आइजोफोरनि गोहोखौ बांहोनाय ना आयजोफोरनि गोहोखौ बांहोनायानो जाबाय जोंनि मोनसे समाजनि गुदि एबा बिथा आरो नोंथां आं मोनसे सम दंमोन ओरैबायदि सममोन। जाय समाव जोंहा आइजोफोरखौ नासयोमोन मुगैयोमोन आरो नोंथां। बे नासयनाय मुगैनाया दिनैनि दिनाव गैया जालांबाय आरो। आ बेफोर जाबाय गासैबो जोंनिनो सोलोंथाइखौनो बुंनांगोन आरो नोंथां गोदोनि दिनावहाय जोंनि आजौ आबैनि समाव बेबायखौ नुनो मोनोमोन आरो जोंनि आइजो हारिफोरखौ जोंहा लेखा फरायनो थिनहरनाय जायामोन आरो नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा न'नि सिङावनो दोननानै न'नि खामानिफोरखौनो मावहोबाय थानाय जायोमोन आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला न'नि खामानि हिसाबै ओंखाम ओंख्रि संनाय जि सुनाय सिलला सिबनाय गथ' खांनाय बानाय बेफोरबायदि खामानिखौनो मावहोनानै आइजोफोरखौ दोनबाय थायोमोन आरो नोंथां नाथाय दानि जुगाव सोलोंथाइ मोननाय जोंहा बैफोर गैया जालांबाय आरो आरोबाव जोंहा मोनसे गोदोनि जुगखौ मोनसे नोजोर होनांगोन आरो नोंथां गोदोनि समावहाय जोंहा सक्ति सावनाय हुदा दंमोन आरो नोंथां सति‌ सावनायनि हुदानि मिनिंानो जाबाय गोदोनि समाव जोंहा मा फिसाया थैयोब्ला मा जायोमोन बिजिखौबो फिसायनि अराव सावथारनाय जायोमोन एबा गार गारहरनानै फिसायजों थैफा होनाय जायोमोन आरो नोंथांा बेखौनो सक्ति सावनाय बुङो आरो बे सक्ति सावनाया नाथाय दिनै गैया जालांबाय जोंहा बे बिगियाननि जौगानायजों सत सावनायखौबो बन्द' खालामनाय जाबाय आरो बे जाबाय मोनसे गोदोनि खोमसि फोथायायनायमोन बेखौ राजा राममहन राया ब्रिटिसफोरनि मददजों बे सति सावनायखौ गैया खालामदों आरो नोंथां बिनि थाखायनो राजा राममहन राया जोबोद खस्थ' जेंनानि गेजेरजों जुजिनानै सौदि सावनायखौ फोजोबनो हादों आरो नोंथांा बेनि उनाव जोंहा जौ सोलोंथाइनि जौगानाय लोगो लोगो जोंनि मा साननाय फनायफ्राबो जोंना गुवार जालांबाय आरो जोंहा सोलोंथाइयानो जोंनि गुदि बिथा एबा जोंनि सानस्रि एबा बेक बन होननानै बुंनांगोन आरो नोंथां सोलोंथाइयानो जोंनो सोरां होबोदों दिनै जोंहा दिनै सोलोंथाइ मोननायजों जोंहा आइजोफोरखौबो मा समान नोजोरै नायनो हमदों आरो नोंथां आ बेबायदिनो समान नोजोरै नायनो हमनाय लोगो लोगोनो मा आइजोफ्राबो एबा आइजोफोरखौबो फरायसालियाव मुं थिसननायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां बेबायदिनो सरकारा बायदि रोखोमनि राहाफोर लादों आइजोफोरखौ फरायनायाव जौगाहोनो थाखाय जेरै बेबायदिनो आइजोफोरनो बिजाब फरायनो थाखाय बिजाब बायनो थाखाय सरखारारा रांनि अनसुंथाइ हरो आरो नोंथां बेबायदिनो आइजोफोरा फरायसालियाव फैबाबो मा बास पिंक बास होननाय जायो नोंथां बे बासाव गाखोनानै फैयोब्ला आइजोफोरा रां होआ जाासे गारि गाखोनानै फरायसालियाव फैनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो आइजोफ्राबो जोंहा मा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोंहा आइजोफ्राबो साख्रि बाख्रि मावनायनि अनगायैबो जोंहा बेफार फालांगियाव दावखोनो हाबाय आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंहा बेबायदिनो माखासे कर्सफोर दङ जायखौ बुंनाय जायो एम-बि-ए बि-बि-ए पिसिडि एम। बेफोरबायदि कर्सखौ लानानै आइजोफ्राबो मा गोजौ गोजौ। बिफानाव मा खालामनो हाबाय साख्रि मावनो हाबाय आरो बेबायदिनो फालांगिनि। फालांगिनि साइदावखौनो बुंजागोन आरो नोंथां। बेबायदिनो आइजो माहारियाबो जोंनि भारतनि राजखान्थि हान्जाफ्राव जायगा मोनबाय। बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा दङ निर्मला सिताराम। बिनि बियो गोजौ पस्टाव मोनदों। बेखौनो बुङो फाइनान्स मिनिस्टार होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा प्रेसिदेन्टबो दंबावो। बेनो जाबाय आइजो जायनि मुङा जादों द्रौपदि मुरमु होननाय। बेफोरो जोंना गासैबो जाजोबदों। सोलोंथाइनि जौगानायनि थाखायनो आरो नोंथां ओ बेनि उनाव जों हा आइजोफ्राबो सुबुं सम्पद ओंखारनो हम हमसै आरो आजिखालि नोंथां गोबां आइजोफ्राबो सुबुं सम्फद ओंखारबाय। जेरै आइजोफोरनि मादावबो साइन्टिस्ट ओंखारबाय। बिगियानगिरि आरो देहा फाहामगिरि। गिदिर गिदिर सायक'ल'जिस्ट सानस्रियारि साननो हाग्रा गोहो बेफोरबायदि ओंखारनो हमबाय आरो आइजोफोरनि गेजेरावबो। बेबायदिनो जोंहा बुंनांगोन कल्पना सावला। जाय बिथाङा दिनै ओ अखाफोराव थांनो हानाय जाहैबाय बेबो सासे आइजोमोन। ओ बेफोर गासैबो जोंहा जादों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो आरो नोंथां। बेबायदिनो आइजोफ्रा ओ दावगानायजों लोगोसे जोंनि समाजाव माखासे खोमसि फोथायनाय दंमोन आरो नोंथां। बै खोमसि फोथायनायाबो जोंहा गैया जालांबाय। बेबायदिनो जोंहा समाजाव मोनसे फोथायनाय दंमोन। लोमजानाय साजानाय जायोब्ला जोंहा मा डक्टरनाव थाङालासिनो अजानाव थाङोमोन आरो नोंथां। ओ बे सोलो बे बे ओ फोथायनायाबो जोंहा दिनैनि दिनाव गैया जालांबाय। बिखौ बांसिन गोदोहाय आइजो माहारिया फोथायोमोन। नाथाय आइजो माहारियानो जौगानायखाय बै फोथायनायाबो जोंना लासै लासै गोमालांनो हमबाय आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा दंबावो ओ जोंहा जोंनि ओ मा होनो समाजाव बां खौसेथिखौ लाबोनो हाबाय आरो आइजो आरो ओ हौवाफोरनि मादाव। बिदिब्ला आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा नोंनि रोंगौथिखौ।
औ नोंथां नोंथांनि फोरमायनायखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आं दा भारतनि हारिमायारि खौसेथिनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनो सान्दों। नोंथाङा सम होनो हागोन नामा।
नोंथाङा फोरमायना होदो नोंथां।
औ जागोन नोंथां भारतनि हारिमायारि खौसेथि बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार भारतआ मोनसे ओ बेसेबा गेदेर हादर आरो बेयाव गुबुन गुबुन रोखोमनि हारि माहारिनि सुबुंफोर थायो। गुबुन गुबुन रावनि गुबुन गुबुन धोरोमनि बेफोरबादि सुबुं हारिफोर थायो। बेनि थाखायनो जोङो गंसे बेबायदि भारत हादरखौ गोख्रोङै एबा मोजाङै सालायलांनो थाखाय जोङो हारिमायारि खौसेथिनि जोबोद गोनांथि जायो। मानो होनोब्ला जुदि बेफोरबादि खौसेथि जायाब्ला एबा हारिफोरनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै बेफोरबादि दावराव दावसि जायोब्ला अब्ला गुबुन हादरा भारतबादि दरसे हादरखौ गाग्लोबफैनाया जोबोद गोरलै जागोन। बेनि थाखायनो जोङो हारिमायारि खौसेथिखौ जोबोद गोनांथि जायो नोंथां। हारिमायारि खौसेथिनि थाखाय जोङो गुबुन गुबुन हारिफोरा बेखौ बुजिनांगोन आरो बेफोरनि सायाव जोङो सावरायनांगोन। बेबायदिनो फरा बिजाबफ्राव हारिमायारि खौसेथिनि सोमोन्दै मोजाङै बेखौ लिरनांगोन आरो बेफोरनि सोमोन्दै मोजाङै फेहेरनांगोन आरो बिनि सांग्रांथिफोरबो लाबोनोनांगोन। हारिमायारि खौसेथिया आथिखालाव माखासे बिथिङाव गैयै जालांनायखौ जों नुनो मोनदों। हारिमायारि खौसेथि गैयैनि थाखाय दावराव दावसिखौ जों जानाय नुनो मोनदों। हारिखौ लानानै धोरोमखौ लानानै आरो गुबुन गुबुन जायगानि थासारि एबा थावनिखौ लानानै दावराव दावसि जानायखौ जों नुनो मोन्दों। जाहोनाव बेफोर उम बिथिंफोरा हारिफोरनि गेजेराव एबा ओ सुबुंफोरनि गेजेराव जोङो मोनसे गोजोननाय गैयै थासारिखौ जों नुनो मोनदों। जायो हारिमायारि खौसेथिनि थाखाय जोबोद हेंथा। बेफोरो जाबाय थायोब्ला लासै लासै जोंनि हादरा नोरजिया जालांगोन। बेनि थाखाय जोङो हारिमायारि खौसेथिखौ जोङो सिगाङाव लाबोनो गोनां जागोन। हारिमायारि खौसेथिखौ लाखिनायाव खायसे फिसा फिसा हारिफ्रा बेखौ मानिनानै सोलियो नाथाय गोजौ थाखोनि हारिफोरानो बेखौ मानिनानै सो लिया एबा खालामनायखौ नुनो मोना। खायसे गोजौ हारिनि मानसिफ्रा गाहाय थाखोनि एबा थागिबि हारिफोरखौ सै खालामो। आरो एनाय इनाय अनागार बेफोरबायदि हाबा हुखाफोर खालामो। बेनि थाखायनो हारिमायारिखौ खौसेथिया मोनसे साननो गोनां मोनसे आयदा जानानै फैदों। मानो होनोब्ला जुदि गोजौ हारियानो गावसोर बेखौ बुजिनाय एबा बेखौ साननो गोरों बेफोरबायदि हारियानो जुदि बेफोरबादि उम मुगैनाय एबा फारागथि लाबोयोब्ला जोङो हारिमायारि खौसेथिनि थाखाय बेयो मोनसे जोबोद साननो गोनां खैफोदनि फारसे बेखौ लांनो हागौ। बेनि थाखाय जों बै फोरबादि सुबुंफोरखौ एबा हारियारि बे दाङाबाजि एबा बेफोरबादि नांलाय खमलाय लाबोग्रा बेफोरबायदि सुबुंखौ जोङो गोख्रों राहा लानो नांगोन आरो बेखौ सरखारार आरो नौनारि बयबो जयै खामानि मावनो नांगोन अब्लासो जोङो हारिमायारि खौसेथिखौ जोङो गोबाव सम लाखिनो हागोन नङाब्ला जोङो लाखिनो हानाय नङा आरो जुदि हारिमायारि खौसेथि थायोब्ला थायाब्ला जोङो गोजोननाय मोना गोजोननाय गैयाब्ला जोंङो जेबो जौगानाय फैया अब्ला बे गासै बिथिंफोरा जोंनि थाखाय जोबोद साननो गोनां एबा मोनसे गेदेर मोगा मोगि जालांनो हागौ। भारतआ मोनसे हादर जेरावनाखि गुबुन गुबुन हादर फ्रा साग्लोबनानै दं साखाथि फाखाथि बेफोर हादरफ्रा ओ भारतखौ ओ बिसोरनि हारिमयारि खौसेथिया माब्ला माबोरै गोमालांगोन बेखौनो नो जोर होबाय थायो आरो बिसोरो जुदि बेफोरबायदि खाबुखौ नुयोब्ला एबा लानानै भारतखौ गाग्लोबनो बेफोरबायदि थासारि सोमजिहोनो हागौ बेनि थाखायनो जोङो हारिमायारि खौसेथिखौ अराय सम लाखि लांनांगोन आरो बेखौ हादरनि हायुंसाफोरा नोगोरारिफ्रा बयबो गोसोआव लानानै बेखौ आवगायलांनांगोन। दा हारिमायारि खौसेथिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायना होनाय जाबाय बेखिनियावनो आङो आं दोन्थ'नाय जाबाय नोंथां।
हेल' नोंथां